औ
औ खोनाबाय ना? अ बिदिब्ला जोङो दिनैहाय ओ जोंनिया आसाम आसामनि बागै रायज्लायनोसै ना?
औ औ रायलाय जायो।
औ ओ नोंथाङाबोथ' आसामनिनो
औ आसामनिनो आं
औ बेबायदि हिसाबै नोंथाङा ओ जोंनि आसामनि मोन आसामनि ओ नुथाय थासारि बेफोर खौ ओ सुंद'यै बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ जेनेबा गोदो गोदायनि समावहाय जोंनि आसामखौ प्रागज्यतिस होननानै मिथिनाय जायोमोन आरो।
औ
बेबायदिनो बेयावहायबो सल' दङलाय आरो बेखौ बुंनो सानला आङो दायो जेनेबा जोंनि आसा मनि जा मिथिंगायारि थाथाय बा आबहावा बियो मिथिंगायारि बिथिङावथ आसामा धोनियानो बुं होननानै बुंनांगोन। ओ बिनि सायावहाय आरो बारहावाया माने जोंनियाहाय बांद्राय गुदुंबो नङा आरो बांद्राय गुसु गुसुबो नङा जायो आरो आसामाव। गुबुननि बायदि बांद्राय गुसुद्राय बा गुदुंद्राय बेबायदि थानो हालायि बेबायदि नङा आरो। जखानि मानानि दुङा सु ङा होननानै बुंनो नांगोन आरो। आरो बेबायदिनो माखासे जायगाया जोंनियाहाय हाजो जायगाजों बुंफबनाय जेरैहाय कार्बि आंलं बेफोरबायदि ओरै करिमगन्ज बेफोरो हाजो जायगा आरो बेनिफ्राय हायेन जायगा मानि माखासे जायगाया हाजो माखासे जायगाया हायेन बेबायदि आरो।
औ।
आरो बिनि गेजेरावनो जोंनि आसामावहाय दैमा मोनसे दङ आसामनि गेजेरजों बोहैलांनाय बेनो जाहैबाय। जेनेबा बुरलुंबुथुर आरो।
औ।
औ। दा नोंथाङा जेनेबा बिनिनो अबे अबे जिल्लायाहाय माबायदि जेनेबा मोनबेसे जिल्ला दं आसामावहाय औ बेफोरखौ बुंनो हागोन ना? ओं।
औ आसामावथ ओ दा थामजिथाम ना थामजिथाम जाबाय नामा डिस्ट्रिक्टआ जिल्लाया औ आंबो एसे बावबाय
औ औ थामजिथाम जासिगोनदां ओं।
औ थामजिथाम जाबाय दां दा जेरै बेबायदि जोंनि आसामा माने गोबां हारि हारिसाजों बुंफबनाय मोनसे समायना माने आसामा हाजो हायेनजों बुं फबनाय
औ।
आरोहाय जोंहा आसामनि बोथोराथ' ओ आसामनि बोथोराथ' बेबायदिनो दुङासुङा जा बोथोर औ। औ आसामाव आथिखालाव दा थामजिबा जाबाय
थामजिबा ना ओं
दा आसामनि बे बलुं बोथोरनि गेजेरजोंहाय ओ मोनदायनोसो जासिगोन नामा दालां लुनाया बुलुं बोथोरनि सायाव औ दाइनसो दासि - सिगोन ओ बेबायदिनो जोंहा आसाम आसामावहाय गोदो गोदायनि समावथ' ओ जोङो आसामनि थागिबि सुबुं होननानै बुङोब्ला जोङो बर'फोरखौनो थागिबि सुबुं होननानैथियो बड' बे समावहाय जोंहा राजा रानि बेफोरबायदि दंमोन बे समाव
औ दंमोन
गोदोनि राजाफोराहाय जोंनि आसामावनो ओ माखासे मन्दिर लुथाय लुनानै गालां बाय ओ आं माखासे फुख्रिफोरबो जावनानै गालांबाय जेरैबायदि दिगलि फुख्रिखौ भगदत्त राजाया लुनानै गालांदोंमोन ओ मा लुनानै माने जाहोननानै गालांदोंमोन। उम बेबायदिनो जोंहा आरो आसामा साहा बागाननि थाखाय गोबां मुंदां
औ मुंदांखां
आसाम जों बे ओ सा सानजा ओ सा सानजा ओ औ सा सानजा भारतनि औ औ सा सानजा भारतनि ओ मोनसे नर्थ इस्टनि गेजेराव थानाय मोनसे मुंदांखा
औ जेनेबा नर्थ इस्ट नङाबाबो बियो फुरा भारतनि मादा दावनो आसामा साहा बिलाइहाय बांसिन हिसाबै माने मुंदांखासिन खा आरो जोंनि आसामानो
औ औ
उम
दा ओ जोंनि आसामावहायथ गोबां हारिफोरानो रायजो जाबोगासिनो बरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिफोरा दंङ दा आसामाव ओ जोंहा माखासे ओ इन्दि खुन्दुंफोरनि ओ मुगा खुन्दुंफोरनि थाखाय गोबां मुंदांखा औ औ दा बेबायदि होननानै बुङोब्ला जोङो सुवाल खुसि ना
औ सुवालकुसि ओं लखिमपुर
गोबां औ गोबां मुंदांखा गो बिनि उनावहाय
बेजों लोगोसे सुवालखुसिखौ ओ आसामनि सिनि नोगोर होननानैबो बुंनाय जायो आरो
औ मानसेस्टार होननानैबो बुङोमोन नामा बेखौ ओ सुवालकुसिखौ मानसेस्टार होननानै बुङो।
आरो जोंनि आसामावहाय माने गोबां मोदाय मोदाय जोफोर फुजिनानै सिबिनानै माने ओ रायजो जाबोदों
औ जेरैहाय कामाख्या देबि बेफ फोरनो जेनेबा जोंना बिदिन्थि हिसाबै थालांबाय नंङा होमबा?
औ कामाख्या मन्दिर ओं आरोहाय जोंहा दंबावो जेरै ओ उमानन्द मन्दिर बेयो बुरलुंबुथ बुथुरनि गेजेरावहाय दं दैमा दिपनि गेजेराव आरो जोंहा आसामाव नो ओ दिपर बिल दिपर बिलाबो औ औ बयनिस फिसासिन माबाया ओ उमानन्द दिपा आरोहाय दंङ जोंहा ओ ओ दिपर बिल दिपर बिलाआ जोंनि जोंनि मोनसे मा होनो नर्थ इस्टनि ओ मोनसे रामसार साइद मोनसे ल रामसार साइड
अ अ
तिपर बिलवहाय गोबां दाउफोर नुयो औ आरो जोंहा जोंनि आसामावहाय मोन दाइनथा जोंहा नेसनेल पार्कफोर
औ औ
ग्रामा नुनो मोनो बेफोरावहाय जोंहा दा ओ ने ओ मानास नेसनेल पार्कआव हाय
ओं मानास
औ गं थसेयारि गान ओ का ओ मानासाव मोसानि थाखायसो औ औ काजिरंङायावहाय ओ काजि
थसेल' गंगोनां गान्दानि थाखाय मुंदांखा आरो ओं ओं आरो बे बायदिनो रायमनाया फ्राय सनालि मोख्रा बिनि
औ औ सनालि मोख्रानि थाखाय ओ बेबाय जोंहा दंबावो नामेरि ना दिहिं पाटकाय
नामेरि ओं
औ आरो दाख्लैसो बावै गोदानै ओ मुं मोननाय जेरै सिखोना जोहोलाव
औ सिखना जोलाव औ बेथ' जोंनि बर'निबो जारिमिन दङ
औ जारिमिन हाबनानै दं औ बेखौ जोंहा जोहोलावनि मुंखौनो ला खिनानै ओ दोननाय जादों पार्कनि मुंखौ आरोहाय जोंहाथ' ओ आसामावहाय बेबायदिनो अ स्टेट फ्रुइट होननानै जोङो थाइजौ
थाइजौ ओं थाइजौ ओं ओंख्रिफोरा जोगोनारमोन ना ओं
जोगोनार औ आरो जोङो जुनार जुनाराव
खोफौ बिबार
खोपौ बिबार औ
ओ जुनारफोरनिया जुनारनिया मा मोनलाय
जुनारफोरनिखौ आंबो बावबाय एसे
बावबाय गोबाव जाबाथाय इदिनो मालाबा नायफिनाबाथाय बावनानै थायोना
औ औ जानांगौ ओ ओम र दावनि नां अ माबानि मुंखौ जुनारनि मुंखौ आं एसे गोसोआव फैदोंमोन आरो ओ दंफां दङ दंफाङा हलं दंफांनि थाखाय औ औ स्टेट थ्रि बेेयो
अह
आरो दाउआथ' हांसो नामामोन उदडार्ट खोनाहांसो हवाइट ओ
होननानै बुङो मोदायहांसो
मोदाय हां
बर'आव ओं मोदाय हांसो होनो मोन दां ओं
मिथिला ओ बे हांसोनि हांसोआ जोंना ओ मुंदांखा ना
ओ मुंदांखा ओम बेबायदिनो बिनि अनगायैबो जोंनि आसामावहाय गोबां सिब जुनारफोर मोननाय जायो बिफां लाइफां मोननाय जायो जोंनि आसामनि हाग्राबारियाव नङा होमबा माखासे बेसेन गोसा बेसेन गोसा दंफांफोर मोननाय जायो आरो
ओ औ औ औ दा जोङो औ दा जोङो बुंदोंमोन दे बुं
ओ सोर सनारु सिगुन नाहर आवजार गाम्बारि साल बेफोरनो जेनेबा जोंनि आसामनि हाग्राबारियावहाय मोननाय माखासे बेसेन गोसा लाइफांफोरा आरो बेनि अनगायैबो माखासे जुनादफोरबो दं जोंनिया जेरैहाय गान्दा मैदेर मोस सा मै मोख्रा बेबायदि दाउराइ आरि बेफोरबायदिया मुंदांखा जेनेबा जोंनि आसामनि हाग्रायावहाय मोननाय जायो आरो
औ औ आरो जोंना नै आं आ सामनि जुनारनि मुंखौ ओ स्टेट एनिमेलखौ आं बाव दोंमोन बेयो गान्दा
औ गान्दाया ना थसे गं गोनां गान्दा
औ औ बावफ्लाङो गोबाव जायोब्ला बेबायदिनो।
आरो जोंना बेफोरनि अनगायैबो जोंनि आसामावहाय माने सोदाङै थाव गोथांथाव बा मिथिंगायारि गेस खैला सु नै अन्थाइ आरि बे खनियारि सम्पदनि थाखाय माने गाहाय आरो जोंनि आसामावनो बे बेफोरबायदि बेफोरबायदि माखासे खनि सम्पदफोर खौ
औ औ जेरै दिगबै ना?
औ सुनै अन्थाय सोदाङै थाव मोनग्राया दिग्बैयाव दङ। सुुनै अन्थाइनि बेलायावहाय कार्बि आंलं, कार्बि आंलंनि जायगाखौ बावबाय आं कार्बि आंलंनि मा जायगा मोनथाय?
अ।
उम। माखासे बेबायदिनो, दारिमिन बिथिङावनो होन थाव सोदांसालि साहा सिशल्प', दानाय लुनायनि सिशल्प', खास फिथलिनि शल्प' बेफोर दारिमिनफोरानो माने गाहाय आरो जोंनि आसामावहाय। जेनेबा दारिमिनफोरनि बिथिङावहाय आरो।
औ जोंहा आरो सिटेथ एनड थे महरै अ' मर आपनार देश
ओ अ'मर अपनार देस
औ। बे गाहाय
औ। जेनेबा बे जोंनि आसा आसामनि माहारियारि जेनेबा सं मेथाइ जाखाबाय नालाय
औ।
बिदिब्ला जोङो दोनै आसामनि सायाव सावरायनायखौ बेखिनि खिनियावनो दोनथ'नोसै ना? औ औ जागोन दे।
दे।